हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां।
औ बुंलाय।
औ नोंथाङा मा खामदों?
दं नै एरैनो जनानै दं।
अ खबर सबर मोजां ना नोंथां?
खबरफ्राथ दासान्दि मोजाङानो दंथयो।
ओमफ्राय नोंथां?
औ बुंलाय।
जानाय लोंनाय जाबाय।
जाथआखै जाआआ।
औ अ अ जाथआखै आरो ना?
औ औ
नोंथाङा ओरैनो जानाय बुङोबाथ जानाय लोंनायाथलाय ओंखामाथ थाखाबायानो जाहैबाय।
औ थाखाबाय नोंथां।
बिनि मादाव अ जोंनि गोबां माखासे जानाय लोंनाय बुंनो थाङोब्ला ओंख्रिं ओंख्रि थायो आरो ना बेयाव नोंथाङा जों जेनेबा माखौ साबसिन मोनो जानो माने
ओरैनो औ ओरैनो सबाय ओंख्रिखौ गोथाव मोना आङो
ओ सबाय ओं
सबायजों दाउ सबायजों ना बायदिसिना लगायनानै आरो बिराद गोथाव मोनो सबायखौ ओदोंबाबो गोथाव मोनखायो आं सबायखो जाबाबो गोथाव मोनो बिराद नो
औ औ सबाय होनबाथाय एकदम गोथाव मोनथारो आरो ना उम उम उम उम ओरैनो अनला ओंख्रि बुंनो थाङोबालाय
अनला ओंख्रिखौ मोजां मोनो नाथाय बांद्राय नङा आरो सबाइखौ जसेबां मोनो बेखौ एसेबां मोनद्राया माने
औ औ औ अनला ओंख्रिफोर बेखौबो ओरै दाउजोंबो जानो हायो आरो ना दाउजों जानो हायो ना
हायो दाउजों अनलाजों आलुजों अनला ब्रयलार अनला मुला गुनद्रुग बुजियोना मुला गुद बेफोरखौ मिथिदां नोंथाङा बै मुला हा मुलाखौ हाना फोराननाया
औ औ बै जोंनि फोनाय फोनानै बै जे नो खिलिनाय बिलाइ बिलाइनिमफ्राय जायै जायै जोंनि बेदर थायो आरोना
औ नोंथां थायो
बे बेदरखौ फुनानै हानाय आरोना बे मुला गुनद्रु होननाया नों होनाया
औ फोराननाय मोजां सुनानै फोराननाय औ बेखौनो बुंदों नोंथां
थिगानो दे
बिजोंबो जाजायो गोथावनो
ओरैनो ना-नाफोरजोंबो जाजायो आरो बे ना-नाथुरफोरजों जाजायो ना
औ अनला नाथुर आराम गोजा गोजा जाबावलायगोनसै सो नाथुरदोंहाय
औ ना-नाथुरफोर नाथुरा ओरैनोथ' संबा गोजायानो जाखायो खोमालै ना
औ जायो नोंथां जायो
उम होम होम होम
मानो जायोथाय मिथिया आरो एखौ
औ बे मोनसे बे मोनसे नेम दंखायोखा जानो हागौ गावनिनो संबा गोजा जानाय
गावबागाव आखु जागोन बेफोरो
ओं गाव गावनि आखु
औ
उम
नोंथाङालाय माखौथो मोजां मोनो ओं
आंनिया ओंख्रिफोरनि मादाव आंबो बिदिनो मोजां मोनो ओ नारजि अमायानो हमनाला जेनेबा
औ
नार्जि बिदिनो नार्जि मदांखौ जोंनाथ' बै जादखौ फाथो फिफां होनो ना
औ फाथो बिथां खोनादों।
थां जेनेबा बिलाइखौ खानानै जोंनि फोराननाय फोराननानै बे बिलाइखौनो जेनेबा ओ बिदिनो दैयाव सोमनानै दिनबाय संनानै जों खारै होनानै एसे माबाना खालामो आरो बेदरफोरखौ एर बेदर होनानै अमा जेनेबा अमाजों साबसिन जायो आरो ना बे नार जिया
औ औ जायो।
नारजि अमाजों एखदम बरनि ओंख्रि होनोबा बेफोरनो बुंनो थाङो आरो नारजि अमा होन नाफाम होन बिदिनो नाफामाबो एसे गोथाव साबानोथावालाय।
औ गोथाव खोनादों नाफामखौ खोनादों।
औ नोंथाङा जायोना जाया ना? नाफामखौलाय
जायो र' नोंथां
औ बुंलाय नोंथां
नाफामखौ बोरै बानायो दे खोनथादलाय एसे। जे बिनि बागै
नंगौ नामा नोंथां।
औ नोंथां नाफामखौ
नाफामखौ ओरैनोथ जोंना नाफाम होननो थाङोबा ना ना जाखिनि जोङो गुरनानै बा फुख्रिनि बा मा बायदिसिनानिफ्राय लाबोनाय नायानो होननांसिगोन।
औ
उ बिनि उनाव बै ना जेनेबा बेफोरखौ फोराननानै आरो ना बै नाफोरखौ फोराननानै उ बिदिनो माबा मोनसे हो होयोना थास जुदालि बिखंफोर बा बायदिसिना मिक्स खालामनानै देनाय जायो आरोना देनानै बै नाफाम देनाय। खौ ओरै बयामफोराव माने सोनानै गोबाव समनि थाखाय दोननानै फेसेव फेसेवनाय बायदि महरै दोननानै बेखौहाय उनावहाय माने ओ एवनाय जायो आरो ना एवनानै थाव होनानै बा थाव होआलासिनोबो एवो खायसेया
औ औ
औ बिदिनो एवनानै जानाय जायो आरो खोब गोथाव मोनसोयो गोबां मानसिफोराबो नाफाम होनबाथाय
आसलथे नोंथां बे नाफामा गेसावसो बुस्थु गेसाव बुस्थुसो जागोनना
माबाथ' गेसाव बुस्थुआनो जा-जासो जाहैसिगोन बे जेनेबा बयामाव सोना दोननाय फेसेवनाय बुस्थुयै
नोंथां खोनादों नोंथां थिउबोदि माने बियो एसेबां मोनामा माने एखौ रावबो मुगैयादि मानो
ओम बेबो मोनसे बे गावनि मोनसे आखुथाइ जाहैसिगोनदां जेरै नाथुरखौ जेरै संबा बेबो हारसिङै गावनो गोजा जायो बेफोरबायदिनो बेहाबो मोनसे आखु खु दं जानो हागौ ना मा होनो नोंथां
औ बिदिनो जागोन इद थ' गोथाव मोनो दे एखौ गेसावबाबो माने
औ औ
साननो थांङोबाथ' बिदिसो जासिगोन माने गेसाव साव बुस्थुखौ जाग्रा साइस गेसाव बुस
से-सेवनायाथ' सेवखायो बे बुस्थुआसो माबानाय हिसाबैथ' बयामाव सोनाय हिसाबैथ' सेव-सेवखायो बे बुस्थुआ
मोनामब्रुमो खोमा दां ना
थ' एसे एनै मोनामो खायसेया इदिनो खायसे जायो खायसे जाया होमबाबो गोबाङानो गोथाव मोनो आरोना बेखौ जानो
अब्लाबो बै गोथै जुनारफोर मोनाम-मोनामनाय बायदि मोनामा खोमा दां ना बियो
ओहो ओहो ओहो बे गोथै जुनारफोरनि बेबायदि बिदि सेन होनाय नङा इयो आलादा एसे जाखिनि जोंनि जाथावथाव बेफोरबायदि जा नाफाम जानांगौ बेबायदि मोनामो आरो ना गावनि मिदिम
बायदिसिना होनाय जाबायना बेवहाय एसे माने इयाव
ओ औ औ एसे एसे एनैयालाय गेसफ्रा दानगारस सिगोन आंबो बारा मोजां मिनथिया मिनथिनाया बे नाफामखौ इदिनो आं मिथिनाय मथेथ' नायाथ' खमन थाखाबाय बिनि उनाव थास' जुदालि होनाय नुयो आरो आङो गोबां थास' जुदालि होनानै ओं बायदिसिना होनानै बिदिनो फेसेवनान दोननाय जायो आरो ओमफ्राय एसे गोबाव समहालागै मास मोनसेसो इफोरबायदि ओरैनो गोबाव सम माहा लागै दोनो आरो ना
औ औ
जाजानाय जेब्ला जायो अब्ला बेखौ एवनानै जानाय जायो आरो गोबां जोंनि बर' मानसिफोरा
आसोल'थे बेखौ थावजों एवोना खारैजों एवो नोंथां
बेखौथ' ओरैनो बुंनांगौ खारैजों बांसिन एवनाय नुदों आङो एवनायालाय खारै होनानै ओम थाव होबालाय होजायो दां होनायबो नुयो माथो
औ औ
थेनि एवनानै बिदिनो माबानाय नु दों आं नुनाया
ओइ गाव गावनि सायावसो जासै थावजों जानाय ना थावजों जायो ना खारैजों जायो जासिगोन दा बिदिनो
खायसे थावजों संनायखौ एसे जानो सुखुवाबो जानो हागौ खायसेया खायसेया खारैजों माबानानै गेसफोरबो एसे एनै दानगारो जानो हागौ खारैफोरजों दिनो खारैजोंबो संना जायो आरो
औ जानांगौ बिदिनो जानांगौ नोंथां
दे इदिनो
आरोबाव नोंथां माबाफोर इदिनो बायदिसिना
ओ ओरैनो नोंथाङा जेनेबा दाथ' ओंखाम जाथ'वाखै ना
जायाखै नोंथां जायाखै
अ संबायना सङाखैबा नखरनि मानसिफोराबा
जानोथ' संबाय जानागौ दा बहा सङाजानो
ओ हो हो बाखिखिनि खबरा नोंथां मोजां ना
मोजां
औ औ औ
नोंथाङालाय दाथ' आथिखालाव दैज्लां बोथोर जाबायना दाथ'
औ औ बुंलाय
दाथ' औवा मेवाइ अंखारनाय समाय जाबायना औवा गोरलैयाव अंखारनाय
औ औवा औवा मेवाइ ना
औ नोंथाङा जागोनना जाया बेखौहाय माने
औवा मेवाइ बे औवा मेवाइखौथ' आंबो जायो जानाया सा ओनसोलाव गोबां मोनो बिदिखौ औवा मेवाइखौ औवानिफ्राय जा जादों बेयो आरो ना
उम
उम नोंथाङा जायो दा औवा मेवाइ
जायो गोथावबो मोनो आंबो बेखौ एसे
औ औ औ रुनानै रुनानैथ' जायो जाहै-जानांगौना नोंथां
रुनायथ' आं जाबाय बै ओंख्रियाव संनाय खौ मोनजाबाय खिनथु रुनाय जाफेरा
औ आं इ बिदिनो मोननै मोननै माबायै मोनजाबाय आरो ना मोनसेया जे जाखिनि औवा मेवाइ लाबोनाय लाबोगोदान बेखौहाय बिदिनो रुनानै जा-जायो आरो ना बेखौ आं मोनसे मोनजाबाय बेनि उनाव जाखिनि जोंनि हाफ्ले इदिनो हाफ्लेनानै जेनेबा माबा इदिनो जेरै नाफाम बायदियानो हमना ला बयामाव सोना दोननाय माबा खालामना दोननाय जाखांबाय आरो
बै मा होनो बेखौ ओ मा होनगोन ओ बेखौ‌ मायाव गोखै हाय मेवाइ गोखै
ओं मेवा गोखै होनगोन बेखौ
औ मोजांना एबो जानो
बुंनांसिगोन जानायाथ' बिदिनो बेफोरखौबो नाफोरजोंबो जाजायो मेवाइ मेवा गोखै बानायनाया जेरै नाथुर ना एफोरदि आरो
औ औ
नोंथाङा जाखांबायना जाखाङाखै बेफोरबायदि नाफोरजों
जाबाय जानायाथ' गोबांनो जाबाय आं मोनामो माथो एसे आखाइ बेफोराव मोनामा सिथाम थायो माने बे सेन मेवाइनि ओइ आ गोखै गोखै होनदोंना
औ औ औ
गोखा माथो आखाइयाव सिथाबना थाथारो
होम सिथाबो सिथाबनायालाय एसे एनैयालाय मोनामखायो मोनामनाया गोखै बस्थु दा बे थिया
औ बेबो गेसावानो जासिगोन दहाय जा नाफाम नाफामखौ बुंनाय बायदि गेसावबाबो जायो होननाया दा बेखौ जानाय जासिगोन गेसावबाबो
बिदि आसार खालामनाय होनगोन ना फेसेवनानै दोननाय होनांगोनथाय बेखौबा बेबोथ' नर नाफाम बायदियानो थांसिगोन
हमना ला गोखै आसार थसा इस्लाब मे नङा ना आसारानो जागोनथाय
रोना बेखौ‌ बेखौना औ ओं ओं सोना दोन नाय हिसाबैथ' गोखै इदिनो जों जानाय समाव गोखै मोनजाबाय जिथिया गोखैयानो होननांसिगोन
औ मेवाइ गोखै‌याव‌ गोग्लैसिगोन मेवाइय गोखै लिस्टाव गोल्लैसिगोन इयो
बाखिखिनि नोंथां ओ ओ आरो नोंथाङा मा मा जानो मोजां मोनो फिथाइ सामथायनिफ्राय लानानै जेनेबा
थ' फिथायखौथ' आं बारा मोजां मोना थाइजौ खानथाल बायदिसिना मोजां मोनो आरो
औ औ
जासिगोन ना होमबा नोंथां बेखिनियावनो
औ नोंथां
अ दे देे दे
औ दे दे दे
औ